हेल' खोनादो ना? औ फ्रि दङ ना नोंथाङा?
औ औ आंथ' फ्रियानो दंखायोना बुंलाय।
अ अ आंबो फ्रियनो दङ नोंथां
औ औ
ओ बिदिब्ला जोङो ओ मोनसे आयदा लनि ओ मा होनो ओ ओ माइ आबादनि सायाव सावरायनो माने गोदोहाय माबायदिहाय मावोमोन दायो माबायदि मा मा सोलायनाय फैखो बेफोरखौसो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ दे दे सावरायजागोन औ औ
बिदिनो औ आं एसे फोरमायग्रसै औ औ
अ औ जागोन दे
औ माइ औ माइ आबाद होनोब्लाथ' जोंहा आथिखाल आरो गोबां ओ माबा गोदोनि समाव गोबां फाराग नुनो मोनो आरोना गोदोथ' औ माने थांना थानाय बा राहा हिसाबै गामिनि सुबुंफोरा माइ आबादखौनो गुबुन आबादफोरखौ एसे खम मावनाय नुयोमोन आरो मैगं थायगंनिखौ अब्लाबो मा माइ मावथारो आरो सावथारनाय गावहा हा गैयाब्लाबो आदि लानानै एबा गुबुननिफ्राय लानानै मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो आरो जायफोरा औ गोदोनि समाव दोहोनि सुबुं होनोब्ला जायहा माने गोबां बिबादि बा माइ गायनाय हा दं माने ग्रोम ग्रोम माहाजोन होनना बुङो आरो गोदोनि समाव बारि बाख्रि गंथामहालागै थायोमोन होननानै खोनायो आरो गोदोनि बा माहाजोन सुबुंफोरखौ औ बेबायदिनो औ माइ आबादफोरखौ माने गोबां दाहोना रुवाथि लाखिनानै बिसोर माने गोदोनि माहाजोनफोरा मावोमोन आरो औ बेबायदि बिदिनो आरो गामिफोरनि माने ओरैनो नर्मेल सुबुंफोराबो ओ जानो आन्था बा बेफोरबायदि मावनायखौ नुयोमोन आरो गोदोनि समाव औ औ बे माइखौनो माने मेन मेन खामानि हिसाबै मावनाय जायोमोन आरो बे माइ मावनाय समाव ओ आबादखौ मावनाय समाव गोदोथ' माने हालेवनानै मोसौजों हालेवना मावनायखौ नुयोमोन जेनेबा औ बेबायदिनो बर' नखरफोराव मोसौ हालिनाय हालिथाम बेबायदि थानायखौबो नुयोमोन आरो जोंनि गामिफोरावबो नुदोंमोन औ गोदोनि समाव उन्दै उन्दैयाव औ मोसौ हालि माने जोंहाबो दंमोन आरो माइ बे माइ हालेवनाय एा मारा नानायनि थाखाय औ बेबायदि बिदिनो हालुवा मोसौफोर दङमोन औ बेबायदिनो गोदोनि समावथ' नांगोल जुंगाल बेफोरखौबो गोबां माने बर'फोरा ओ गोनांथार आगजु होनानै दाननानै लायोमोन आरो बेफोर माने ओ खेबसे दानोब्ला बोसोर बोसोर थाखायोमोन आरो माने मोजां दंफांफोरनिफ्राय दानोब्ला आरो औ
औ औ
बेबायदिनो औ औ दंफांफोरनिफ्राय नांगोल जुंगाल दारनानै आरो मोसौफोरखौबो मोजाङै माने ओ माने गाय मोसौफोरनिख्रुइ हालुवा मोसौफोरखौ बांसिन लायोमोन आरो जिहेतु हालेवनो थाखाय नांगौ। औ बेबायदिनो गावसोरनो औ फुं समावनो माने हालि होलांनाय बेफोरबायदिखौ नुयोमोन आरो मोसौ जाय माने गासिबो माने फुङावनो बा ब्रै बा बाजियावनो थांनाय फोथाराव माने गासैबो थांनानै ओ हालेवैनायफोरखौ नुयोमोन आरो ओंखाम हैनाय बेफोरखौ नुयोमोन आरो गोदोनि समाव ओंखाम हैनानै औ बे माने समायना मोनसे थासारिखौ नुनो मोनोमोन आरो जयैनो ओ फोथारावनो ओंखाम जालायनाय बेफोरबायदि हालेवनाय समाव फोराव नुयोमोन आरो ओ बेबायदिनो आलि दाननाय बेफोर खामानिखौ माने हालेवखांनायनि उनाव मोसौखौ हगारना होनो आलि दाननाय बेफोरखौबो नुनो मोनोमोन आरो। औ बिदिनो आरो। आरो गोदोथ' ज-'ज'यैनो माइ गायलायनाय बा सावरि बादालि जालायनाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन।
औ
बा दानि बायदि ओ दायोथ' गोबां सोलायबाय बेबायदि खामला ओ माने खामला खामलाखौनो गासैबो गायो आरो माने ओरैनो सावरि बा दारि आन्था गायनाय बा फालला गायनाय बेफोरखौ एसे खम नुनो मोनसै। औ गोदो माने बेबाय बेनोमोन आरो ज'- ज'यैनो खामानि मावलायनाय बे मोजां मोन आरो खोथिया खुनायफोराबो फालला खुलायोमोन बिसोरनो फुलाय औ। आरो बेबायदिनो माइ हानायफोराबो माने सावरि जालायोमोन आरो माने लास्ट खालि औ बेबायदिनो लास खालि जोंनि गामियावबो माने सेंग्राफोरा सावरि जानायखौ नुयोमोन आरो। औ बेनिफ्राय दायोथ' ओ गोबां सोलायबाय जेनेबा ओ हालेवनायानो जा बा गोबां माइ गायनायनि आदबफोराबो सोलायलांबाय। गोदोथ' औ मोसौनि सोलाय दायोथ' ट्रे क्ट'र बा माइ गायनायावबो मानसिखौ नांला जालांबाय। बा मेसिनजोंनो गायनो हानाय जाबाय औ बेबायदिनो हानायखौ हानायाबो माने मेचिनजोंनो हानानै बे फोथारावनो नानानै लाबो खानायखौ नुनो मोनसै आरो। माने गोबां इजि जानानै फैबाय होनांगोन माने। आथिखाल सुबुंफोराथ' बे आबादखौल' मावनानै जिउ खुङा नालाय गुबुन गुबुन खामानिफोरबो थायो। औ माने न'खराव माने गासिबो आबादावनो नांजोबनांगौ बेबायदि नङा न'खरनि बा ओ साब्रै साबा सुबुं थायोब्ला गुबुनफोरा माने गुबुन खामानियाव थाङोबा न'खराव सासे सानैया माने आबादनि दायथ'खौ लायो बेबायदिखौ नुनो मोनसै। आरो खेथि- बाथि हाफोराबो माने बिदा फंबाय राननाय बा बेबायदिनो रानै- रानै इसे- इसे जालांनायखौ नुनो मोनसै आरो। बेनि थाखाय गोबां मानसिनि हेफाजाब लालायनानै मावनाय बा बिसोरनोयावबो मावहैनाय बेफोरखौ नुनो मोनला। हाजिराजोंनो माने गासैबो खामानि गायनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो औ बेबायदिनो जोंनियाथ' दा माइ गायनाय सिजोन नालाय दा जोंनि गामियावनो मोने माइ गायनाय सुबुंफोरखौनो नुनो मोनबाय। आरो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय बा गारि गारिजों दैथाय हरनाय होननानै मान गारि भाराबो होनना लाबोनायखौ नुनो मोनसै आरो गोजान गोजाननि बाबो। औ गाज्रि मुगानि जिथु औ गामियाव माने माइ गायनाय अनजिमाया खमिलांबाय नालाय। औ दा गोबां सोलायनाय नुनो मोनसै आरो। माने ओ बिथिं माने ओ माइ हानायनिफ्राय बा माइ गायनायनिफ्राय माइ नानाय बेफोरावबो माइ नानायफोरावबोथ' गोदो गायहेन उआलफोराव नानाय माने देनायखौ नुनो मोनोमोन दायोथ' मेचिनफोराव मिलफोरावसो माइ सौनायखौ नुनो मोनसै गोबां सोलायबाय आरो औ औ औ बेबायदिनो उम दायो ओ नोंथांआबो ओ बे माइ गायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां। औ माइ गायनायनि सोमोन्दैथ' नोंथाङा माने माखासे गोदोनि ओ माबायदि गायोमोन माबायदि ओ हालेवो बेफोरनि बागै बुंबोखाबाय। ओमफ्राय जोङो ओ गोदोनि आरो दानिखौ नायोब्ला माने गोबां फारागखौ नुनो मोनो आरो ना ओ नों थांङा बुंबोखाबाय जेनेबा ओ गोदो हालेवनाया जेनेबा मोसौजों बा नांगोल जोंसो जोंङो हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन ओमफ्राय आरो माइ गायनाय फ्रावबो जोंङो सावरि बादालि जालायोमोन गावजों गाव मदद होलायोमोन बेफोरबायदि ओ माइ गायोमोन आरो आगोल खिन्थु दानियाथ' बयबो गावबा गाव खामानि मुखुब बा ओ गासिनाबो खामानि एकस्रा खामानि थाबावो गायो आरो ना माइ जोंथ' दानिया माने बांसिनानो माइआव माइ बा आबादावल' सोनारनानै थाया जों एक्सट्रा माने खामानि थाखाय औ न'आव बि-बिनिखायनो माने जोंना खा समा थोस्लाबा आरोना जायनि जाहनाव जों माने ओ थाब ओ समावनो माने खामानि जानायखौ नायगिरो आरो बै बैफोरनि जाहोनाव माने जोंङो मानसिफ्रा उम ओ माने सि गोबां साननानै बा फरायनानै जोंङो गोबां टेक्न'लजिखौ जौगाहोनानै जों दिनै गोबां ओ मेसिनफोर दिहुनबाय बै ओ बेफोरबायदि बिदिनो माने जोंना ओ माइ गायनायनिबो बा माइ हाल एवनायनिबो फारसेनिफ्राय माने माइ ओ माइनि माइयाव जि नांगौ माने मेचिनफोर दिहुननाय नुनो मोनबाय आरो ना बेबायदिनो जोंङो ओ हालेवनायनिफ्राय लायोबा जों जेनेबा ओ ट्रेक्टरनि बाथ्राखौनो जों बुंनो हायो ट्रेक्टरानो माने गोबां रोखोमनि दा फिसाबो ओंखारबाय हारसिं नारनो हानाय बा आ मोनसे गिदिर ओ हारसिं सालायनो हानाय बिदि आखाइजोंबो नारनो माने गोबां रोखोमनि मोननो हायो आरो जों दा बेफोर ट्रेक्टरफोर ओ दानिया ओ बेफोर ट्रेक्टरफोरदों माने जोंङो उम माने थबनो आर ना थाबनो माने एक घन्टा बा दुइ घन्टायावनो जोंङो बेसेबा बिघा माइखौ ओ माबाखौ दुब्लिखो माबानो हायो आरो ना एवनो हायो। ओ अब्ला जोंनिया माने टाइमाबबो सेभ जायो आरो ना ओमफ्राय उम बैयाव माने मानसिफोरा माने बांसिन टाइमखौ सेब औ खस्थ'फोराबो एसे खम जायो नालाय ओंखायनो माने टाइमखौबो सेब खालामनो नागिरनायावनो माने जोंनिया बांसिन मानसिफोर दानिया बेफोरखौसो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। आ औ बिनि अनगायैबो दा ओ माइ गाय माइ गायनायनिबोथ' जोंना मेसिन फैबाय माइ गायनायनि ओ मारान नानायनि ओमफ्राय आरो ओ बिदिनो ओ माइ सौनायनि नोंथांङा बुंबोखानाय बुंबोखाबाय माइ मिलआव सौ आगोलथ' जेनेबा जोंङो माबायावसो सौवोमोन औ उवालफोरावसो सौनाय उवाल दिंखिफोरावसो दानिया जोंङो मेसिनाव ओ मि-मिलाव सौनो लांङो बेफोरबायदिनो माने गोबां सोलायनायखौ आरो माइ गायनायाव माइ गायनायाव ओ माइ गायनायाबोथ' जेनेबा जोंहा आगोल सावरि बादालि जायोमोन दानिया बांसिन माने खायसेथ' मेसिनजों गायो बांसिनानो ओ ओमफ्राय बांसिनानो दानिया माने ओ बे हाइजिरा सिस्टेम बा फैसा लानाय ओ बेबायदि सिस्टेम सिस्टेमखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा ओ ओ सानसेनि हाजिरा होनांगोन आरो नोङो सोरखौबा जुदि माइ गायनो लोङोब्ला बा आरो मोनसे माबाखौ नुनो मोनो हाजिरा आरो मोनसे टिक टिका सिस्टेमखौ नुनो मोनो जेराव औ औ जोङो जानाय लोंनाय माने खायसे ओ ओंखाम सोंखामबो होयबावासै खोमा बेयाव माने खायसे ओरैनो साहाफोर खौल' होयो आरो ना ओमफ्राय बाखि ओ बिसोरो माने गावबा गावनो जायो आरो। जानायखौ गावबा गाव लांफानानै माने ओ माइखौ गायो आरो बिदि थिग लानानै ओमफ्राय आरो औ सोरबा सोरबा आरो माने आदिबो होनायखौ नुनो मोनो आरोना जायफोरा सम गैया माने माइ गायनो। एबा खायसेआ साख्रि मावो बा बिजनेस मावो बेफोराव माने ओ माइ गायनो सम मोना बेफोरनि थाखायनो मा ने बेलेगनो गुबुननो आदि मावनो होयो आरो। आमफ्राय आ आबादा जे जेब्ला ओंखारगोन मा माय आ जेब्ला ओंखारो होब्ला माने ओ ओ माने आथा आाथा रानसिगोन आरो ना बेबायदि बो नुनो मोनो जों दानिया बांसिन ओमफ्राय जोङो दाथ' माने गोबां ओ सोलायनायखौथ' गोबां नुनो मोनो ओमफ्राय बेफोर सोलायनायनि जाहाव माने बा ओ बुहुद माने जोङो ओ मा होनगोन खहा जानायखौ नुनो मोनो आरोना खायसे जोङो दा गावजों गाव जोङो ओ हेफाजाब होलायनाय बुस्थुआ बा गावजों गाव जोङो जमा जमा आगोल जेरै ओ सावरि बादालि जालाय लायोमोन गावसिनि जोङो दुखु दुखुनि बाथ्रा रायलायलायोमोन बा जोंनि ओ मानसिफोरनि जेनेबा जों थांलाय फैलायफोराबो माने मोजाङै थायोमोन आरोना मानसिनि ओ औ मानसिनि सोमोन्दोआ बा मोनसे न'खरजों मोनसे न'खरजों माने बिसिनि सोमो दा मोजाङै थायोमोन आरो ना गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय गावजों गाव मदद होनाय खि जायोमोन आरो बैफोर माने बैफोरखौ नुनो थाङोन आरोना बेफोरनि जाहोनाव माने जोंनि मानि गावजों गाव अनलायनायफोरा एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरनि अ जोङो ओ आ जोंनि दा आ मिसिं फोरबाहाय बा जोंनि ट्रेगठरफोर बाहायनायनि जाहोनाव मानि जोंनि खायसे बै हानि जिब सा बा हानि एम्फौफोरा जायफोरा जोंनि माने आबाद फोरखौ माने हा हासार होनायाव माने हेफाजाब खालाम फै बेफोर आ एम्फौ बा बेफोर आ जिबसाफोरा माने थैलांनो हमदों आरो ना। बैफोरनि बैफोरनि ओ थाव बाहायनाय बा बैफोरनि मेसिनफोरा माने खायसे ओरैबादि ओ माने माबायानो मेसिनानो माने गासिबो माबाखौननो माने आ मा होनगोन बेखौ बुथारजोबो आरो ना बेबायदि आ बे फै बैफोरबायदिखौ नायोबा माने जोङो एसे खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो ना दानि बाहायनाय जेनेबा जोंनि मेसिनफोरखौनो होन बा ट्रेक्टरफोर फोरखौनो होन बेफोरनि जाहोनाव माने जोंनि माबाफोरा खम जालांदों आरो ना। हाफोरनि हा ओमफ्राय आरो हासार हासारफोरनि बाहायनाय खौ बुङोब्ला जो गोदोथ' जों जेनेबा हासार बाहायनायखौ नुनो मोनामोन हासार होननानै बुङोब्ला जोङो बिग गोबोरखिनिफ्राय बानायनाय गावबा गाव न'खराव न'खरावथ' बयनाबो मोसौ थाखायोमोन। बे मैसो मोसौनि खिखौनो जोङो जमा खालामनानै हासार बानायनायखौ नुनो नुनो मोनोमोन आरो बेजोंनो जोङो हासार सारनायखौ नुनो मोनोमोन दानिया एकदम फुरा माने हा हाथायाव बायनानै मोन जोङो माबायदि हासार नां ओम मा मा माबायाव ओ आबादाव माबायदि हासार नांगौ मानि गाैसिखौ जों बायनानै जोबो आरो ना बैफोर हासारखौ माने बिराद माने केमिकेल गोनां बा बानायनाय बेफोरखौ माने जोङो होनायखौ नुनो मोनो जायनि जा